हेल' खोनादोंना नोंथाङा? हेल' औ औ खोनादों खोनादों।
हेल' खोनादों औ औ खोनाबाय औ ओ खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिम औ नोंथांनिसिमबो
आर
दोनै जों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों गरम बोथोरनि सायाव औ औ गरम बोथ
औ गरम बोथोर होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा बुजियो?
गरम बोथोर होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो मोनथियोदे माने बुहुमाव माने बोथोरफोरा सोलायलायबाय थायो नङाहोमबा बोथोलायै बोथोर थोर जेन'बा औ नोंथां औ गरम बोथोर फैयो बेनिफ्राय आरो गोजां बोथोर फैयो आमफाय बिनि टार रटेसन वाइस आरो बियो मोनसे गोजां बोथोराव बिराद गोम गोजां बोथोराव बिराद गोजाङो ओमफाय गरम बोथोराव बिराद गरम जायो। दा जेरै जों औ नंगौ दा जेरै जोङो जेन'बा ओ बुंनांगौब्ला माने गरम बोथोरा ओरैबायदि खस्थ' जायो ओ जेन'बा औ लाइक माने मानसिफ्रा माने दंफांफोर फोजोबस्रांजोबबाय हाग्रा बंग्राफोरखौ साफा खालामबाय जायनि थाखाय माने ने इनभाइरनमेन्टखौ गाज्रि खामो आरो जोंनि माबा गरम बारायनायावहाय ओमफाय औ औ बार बार बारनि खमि जायो जेरै औ ओमफाय ओंखारला बायनो हाया जेबो खामानि मावनो हाया माने टाइमाव आरो गो गरम बोथोरावबो दैज्लां बोथोरानो जाफायो नालाय ओंखायनो माने खामानि मावनाय दांनाय हालेवनाय इदिनो आलि खोनाय आलि खोननायफ्राबो खस्थ' मोनसैयो आरो खामानि मावग्राफ्रा गरमनि थाखैनो आर' बे गरम बोथोराव अखा हानायजोंबो बिराद खस्थ' मोनो मानसिफोरा मानोना गरम बोथोराव जोमैफ्रा अखा जानानै हायोना बिराद खस्थ थ' मोनो जेन'बा ओंखारना ना हाया थांनो खस्थ' मोनो माबाफोर खामानि दं
औ
लेट जानानै थायो आरोना बिनि थाखायनो आरो गरम बोथोरावथ' जोङो फेन गैयाब्लानो दसेबो थानो हाया गोलोमफुंजोबो औ नंगौ औ खननै खनथाम दुगैनो गोनां जायो। गरमनि थाखाय सान्दुं खामो मोखांफोरा गोसोम गोसोम जायो आखाइ खामथाबजोबो बिदिनो आरो आंनि थाखायब्ला गरम बोथोरनि बुंनांगौया बेनोसै आरो
औ गरम बोथोर गरम बोथोर ना बुङोब्लाथ' जोङो बे एप्रिल लास्टनिफ्राय लानानै सेप सेप्तेम्बरनि फार्स्ट बे मिट सेप्तेम्बर मिट सेम नानै लाजायो ना आरो गरम बोथोरखौ आरो बुंनो थाङोब्ला गरमा जुन जुलाइ आगष्टआव बारासिन गरम जायो नानै मि
औ बेयाव नायो
ओ गरम गरम बोथोरावथ' बेबायदिनो गो जोबोद खस्थ' जायो जेरै नोंथाङा दायो बुंलांखाबाय गरम बोथ बोथोराव दैज्लां बोथोरबो जाफाहायो बेजों लोगोसे मानसिफोराहाय गोबां बेबाय बिदि आबादाव अ सैसोनानै खस्थ' खालामनायखौहाय नुनो मोनो बेबायदिनो गरम बोथोरावहाय फोथाराव थांनानै आबाद थिलियाव आबाद मावनायाव बेबायदिनो गोथिया फुनाय आलि दाननाय आलि खोनाय बेबायदियाव बेबायदि गोलोमदै गहोनानै खामानि मावनाय आरो सैसोनायखौहाय नुनो मोनो जो जायनि जाहोनाव गोबां बेबायदिनो दिहायद्रेसोनफोरखौहाय जानायखौ नुनो मोनो। बिनो आरो बेबायदिनो गोबां गरम बोथोराव गामियाव थाब्लाथ' बिफां सायहाफोरावहाय बिदि जिरायनानै रेस् खालामनो हायो औवा समफोरावहाय बार फैयो गुसु। गुसुनो मानोना गामियाव बिफां-लाइफांनि अनजिमाया बारा नङा होनबा ओ बिफां-लाइफां बारा जानायनि जाहोनाव गामियाव एसे थान्दाबो जायो नंगौ फोथाराव। बेबायदि सान्दुं गोसा बिफां-लाइफां गैयिथाय गरम बांसिन जा- जायो नाथाय बेबायदि बिफां-लाइफां बिफां सायायाव जिरायब्लाथाय जोंनि देहाया द- बिनो सुग्लायो आरो ना आरो जोंनि बे मेंनाया खारजोबो आ-आरो
माबे थाउन-थाउननि गरमनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा? जायनि थाखाय माने थाउनाव बांसिन गरम जायो।
टाउननि-टाउन सहरनि गरमानो एसे आलदा नानै बुंजायो मानो होनब्ला बेयाव गरमा बांसिन जायो जेसां गरम गामियाव जायो बेयाव बांसिन गरम जायो आरो ना ज- जेरै दायो गहाटिफोरावनो नाय जोबोद गरम जायो थानो हायै गरम जायो आरो ना टेमप्रेचार फोरानो बेबायदि थार्टि सेेन बेन थारटि एट थांलायलायो। थान्दा बोथोरावबो बेबायदिनो गरमसो थाबावो ब्लेंकेट जोमनो गोनां आ- नो-जालायलाया आरो ना टाउन-सहराव। मानो बुङोब्ला थाउन-सहराव बेबायदिनो बिफां-लाइफांनि अन मा होनो अनजिमाया जो- जोबोद खम बेबायदि बिफां-लाइफांफोरखौ नुनो थाङा जायनि जाहोनाव बेबायदि क्लायन- काइमेट चेन्जफोरा जायो आरो बिनि क्लाइमेटआ जोबो-जोबोद बेबायदिनो गरम थायो आरो ना। आं सानगौ मा होनो बेबायदि जुदि बिफां-लाइफां थानायमोनब्ला एसे- उम टाउन सहरनि क्लायमेटआबो चेन्स जागौमोन आरो बेबायदि बारा गरमबो जानाय नङामोन। एसेबाबो थान्दा जागौमोन सुग्लायगौमोन दा टाउनस- सहरनि मानसिफोरा न' सिङावनो हाबनानै एसि लाबाय थागोन दानि जुगावथ' फेनबो- लाबावा बांसिनानो एसिजोंसो सोलिबावो। बेबायदि एसि लायै-लायै गो-गोबां बेबायदि सुबुंफ्रानो माने बेमार-आजाराव गोलैनो गोनां- दों आरो ना बे गरम बोथोरावहाय मानो बुङोब्ला एसिनि बाराहाय जोंनि देहानि थाखाय बारा- मोजां नङा जेसां जोङो जो-ओ-जोंनि इनभार'मेन्टनिफ्राय जोंनि आबहावा बि- मिथिंगानिफ्राय जोङो जि बारखौ मोनो बियो जोंनि देहानि थाखाय मोजां, नाथाय बुंनो थाङोब्ला टाउन- सहराव थानायफोरा बांसिन बेबायदि एसिनि बारखौहाय जानाय जायो। जायनि जाहोनाव देहायाव बेबायदि ओ-गोबां बेमार आसारफोरखौहाय नुनो मोन- मोन्दों आरो बांसिन गरम बोथोरावनो बेमारफोराहाय जायो नानै हाय- उम-ओ सानो आरो आं मानो होनोब्ला आंथ' बांसिन दायो हस्पिटालाव थानाय जायो नालाय। बेयाव स-ओ गरम बोथोरावनो बांसिन बेबायदि- नि मानसिफोरा बेराम आजारखौ जानायखौ नुयो आरो
खौहाय जानाय नुगोन खिनाय गोबानायफोरखौहाय जानाय नुगोन आरो बेबायदिनो ओ दिडहाइद्रेसन जानानै सोरबा खर' मिदिंनानैहाय गोलैनायफोरखौहाय नुनो मोनगोन हस्पिटाल हेल आवहाय बेबायदि एदमिट जाना थानायफोरखौहाय नुनो मोनगोन मानो बुङोब्ला गरमावहाय बेबायदिनो जानायफोरखौबो जोङो लाइट जानांगौ होनोनादोंना खोनादोंना हेल'